हेलौ
हेलौ
औ खोनादों
खोनादों ना?
औ खोनादों दे
होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि नोंथां जेनै जोंनिनो बरफोरनि माखासे जेरै ओंख्रि जानाय बा मैगं थाइगं जानायनि बे बेनि सायावनो जोङो एसे सावरायनो नोंथां
औ
होमबा नोंथाङासो सावरायग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ दे होमबा नोंथां
औ बरफोराहाय ओ माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर संनानै जायो नङा होमबा नोंथां?
उम
औ बेनिनि मादाव जों बर फोराल संनानै जानाय ओंख्रिफोरा गुबैयै जादों बिदिनो अनला ओंख्रि संनानै जानाय सबाइ खारै बायदि नारजि ओंख्रिफोर संनानै जानाया।
ओम।
ओह जों बर'फोरखौहाय गोदोनिफ्रायनो संनानै जाबोबाय थानाय नुनो मोनदों। नङा होमबा?
ओम।
औ बिदिनो अनला ओंख्रिखौहाय जोङो गोबां रोखोमनि संनानै जायो। ओह बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौहाय जोङो अनलाजों दाउजोंबो जों संनानै जायो आरो। जोङो बेखौहाय खारदै होनानै जोङो अनला खारदै संनाय जायो आरो जोङो बेखौ मोखि ओंख्रिबो संनानै जायो बे हाय अनला मोखि होननानै बुंनाय जायो बिदिनो जोङो अनलाखौहाय ओ मानिफ्राय बानायनाय जायो होननानै मिथियोब्ला जोङो बे अनलाखौहाय ओ माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो। गिबियावनो जोङो माइरंखौहाय सोमनानै लाग्रोनाय जायो बियो एसे ओ गुरै जाहोनो थाखाय। बिनि उनाव जेब्ला बियो गु गुरै जायो अब्ला बेखौ जोङो बोखांनानै ओ डिंखि एबा उवाल गाइहेन बायदिफोराव फोरावहाय जोङो बेखौ देनानै गुन्दै खालामनाय जायो बेखौनो जोङो अनला होननानै बुङो नङा होमबा?
औ नंगौ
बिदिनो जों बेखौहाय गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरजों संनानै जायो बिदिनो अनला खौहाय जोङो दाउजोंबो संनानै जायो आरो ना आरो ना गोरान बायदिफोरजोंबो संनानै जायो आरो जोङो मुला गोरान, बासिगिर बिबार आरो आलुफोरजोंबो बिदि अनला खारै एबा अनला मैखि संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो अनला मैखि होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहाय गोखै होनानै गोखै होनानै संनायखौ औ जोङो अनला मैखि होननानै बुङो जायखि जाया जोङो गोखै मैगंफोर होद्लानानै जोङो ओ संनाय जायो थाइगिर बायदिसिना मैथा आरिफोर होनानै ओ आरो जोङो बे अनला मैखियावहाय खारदै होनाय जाया।
जेब्ला जोङो ओ अनला बे अनला ओंख्रियावहाय खारदै होनानै संङो बे खौहाय जोङो अनला खारै होननानै बुङो। बिदिनो दाउजों अनलाजों संनोब्लाथाय जोङो बेयावहाय खारदैखौ होनाय जायो। ओ बिदिनो जों अनला खारैखौहाय संनाय जायो आरो ओ बे सबजों खारै ओंख्रिखौबो जोङो गोबां रोखोमनि जिरादफोरजोंहाय संनाय जायो जोङो सबायजों साम'आवबो सङो आरो ना गोरान बायदिफोरजोंबो सङो आरो ओ सबबायजों दाउबो जोङो संनानै जायो बे सबाय संनायावबो जोङो खारदै बाहायनाय जायो। अ बिदिनो जोङो जोंनि बर'फोराहाय जोबोर गोथाव गोथाव औ खहाबथाव ओंख्रिफोर संनानै जायो आरो। आरो दंबावो बे ओ नारजिजों ओ अमा बेदर। बे खौ बेबोथ' जोंनि बर'फोरजों बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोनसे ओ खहाबथाव ओ बर'फोरनि एंगारनो हायै मोनसे ओंख्रि नङा होमबा नोंथां?
नंगौ
औ बेयावबो जोङो बे नारजि ओंख्रियावबो खारदैबो बाहायनाय जायो बे ओंख्रियावबो जों खारदै होआब्लाथाय ओं बेयो थावनाय नङा बेयावहाय जोङो खारदैखौ बाहायखाथार रो नारजि आरो अमा बेदर संनायावबो बिदिनो जोंनि बर'फोरा बे ओंख्रिफोरल' नङा आरो गुबुन दोरोङारि ओंख्रिफोर दंबावो जेरै ना फाम आरो लाथा एम्फौ फिसिनानै लाथा एम्फौनि ओंख्रि संनानै जानाय आरो बेखौ गोरानै एवनानैबो जा नाय ओ बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि गोथाव गोथाव ओंख्रिफोर संनानै जायो जोंनि बर फोराहाय आरो जोंनि बर फोराहाय बर'फोराथ' ना गुरनायाव जोबोर ओ रोंखा राखा एबा आखा फाखा नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
औ बिदिनो ना गुरनो थांनानैहाय ना गुरनानै जोङो ना मोनबोयोब्लाथाय बेफोर नाखौहाय दैज्लां समाव जों बांसिनै गुरनाय जायो बेवहाय जोङो ना गुरनानै मोनबोयोब्लाथाय जोङो गरम बोथोर बिदियावहाय मैथा आरो थाइगिर बायदि रोखोमनि बिदि गोखैफोरजोंहाय जोङो गरम बोथोराव ना बे ना गुरनानै लाबोनायखौ संनानै जायोब्ला जोबोर गोथाव मोनो होननानै जोङो बे दैज्लां बोथोरावहाय बिदि मैथा ना बायदि जों संनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
नंगौ।
औ बिदिनो आरो बेल' नङा जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोबां रोखोमनि मुलि हारिनि ओंख्रिफोरबो संनानै जायो हाग्रा बंग्रा आरिनिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोर ओ‌ संनानै जायो मैगंफोरखौहाय ओ गावसोरनो नागिरनानै बिदिनो बेफोर ओंख्रिफोरा मैगंफोरानो जादों जेरै ओ मानिमुनि ओ खिफि बेन्दों आरो हेलांसि मान दिया दिंखिया जारि बिलाइ बायदिफोर नागिरनानैहाय जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोर ओंख्रिफोरखौ ओ ना बायदिसिना दाउ बायदिफोरजोंबो जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। बेफोरखौबो खारदै बाहायनानै जयै खारदै ओंख्रिबो संनानै जानायखौबो नुनो मोनो बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि जोबोद गोथाव गोथाव ओ बिदि गावसोरनो नागिरनानैहाय संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि बर' सुबुंफोरखौहाय।
अ नंगौ नंगौ।
नोंथाङाबो बे ओंख्रि जानायनि बर'फोरनि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो।
औ जोङो बर'फोरनि ओंख्रि जानाय होनोब्ला जोङो गुबैयै ओंख्रि होनोब्ला जोङो बेखौनो बुंनांगोन जेरै नारजि ओ नारजि अनला ओंख्रि बेनि उनावहाय जोङो ओ लाफा लाफा ओंख्रि बा लाफा खारै आरो लोगोसे आरो सबाय सबाय साम'। बैफोर माने जोंनि गाहाय बा जों बर'फोराल' जायो बेफोरबायदि माने ओंख्रि संनानै लाबोनि जोङो बुंनानै लानो नांगोन आरो बै फोरोंगिरिफ्रा जोबोद गोथावबो जायो। बेफोर जोङो ओम सबाय ओंख्रिखौ जोङो संनानै जानो थाखाय जोङो सबायनि गोनांथि जायो। जेरै साम'जों जा साबुजों जायोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो साम' साम'खौ दैमा दैसाफोर फोराव नायगिरना लायग्रोनो गोनां जायो बेबायदिनो जोङो दैमा दैसा बा फख्रिफोराव जोङो साम'खौ गिबियावनो नायागिरग्रोना लायनानै उनावहाय जों बेखौ सानसेबा साननै लाबोनायनि उनाव जोङो सोमनानै दोनो जाहाथे बै साम'आ उम गाज्रि जायो ओ बे जानाय लानाय मुवा बा खिफोरा खि गारजोबो बा बिनि बि न'आ बिनि हाफोर हाबनानै थानाया जाहाथे गयो बेनि थाखाय ओंखायनो जोङो बेखौ सोमनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय।
औ
जों बेखौ बिनि ख' खर' खुगाखौ बर'नो ओमफाय बिनि खुगानिथिं खुगायाव थानाय थाखोनखौ जोङो बर'नो उनावहाय किबुखौबो जोङो दानस'यो दानस'नानै उनावहाय बेखौ मोजाङै साफा सुनानै लानानै जोङो बेखौ सबायजों बेबायदिनो गोथाव संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो ओमफ्राय आरो जोङो नारजि होननानै बुङोब्ला जोङो नारजिखौ गोबां समाव बेदरजों जों जानायखौ मोजां मोनो थिग बेबायदिनो जोङो अमा बेदर खौनो जों बांसिन मोजां मोनो हिसाबै जों अमा बेदरजों बे नारजि ओंख्रिखौ जों जानायखौ नुनो मोनो। जेरै बेबायदिनो आरो अमा बिबुजोंबो अमा बिबुफोरजोंबो जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय अनला ओंख्रि खौ होनबा अनला ओंख्रिखौ जों गोबां रोखोम उम आलदा आलदा मुवा होफानानै
औ हेलौ हेलौ